औ खोनादों। थां आं दा ओ जों दा जाग्रा मुवानि बागै सावरायनो थांदों आरो। आरो नोंथां।
सावराय नोंथां।
औ दे ओ गिबियावनो जोङो जाग्रा मुवा होननानै बुंनो थाङोबा अनला अनलाखौ जों माबोरै सङो बेखौ खौ आं बेखेवनानै होलांसै बिदिब्ला नोंथांनो
औ नोंथां।
आवनो अनला ओंख्रिखौ जों संनो थाखाय गिबि खेबावनो माइरंखौ जों सुग्रोनानै लानाय जायो, सोम सोमग्रोनानै लानाय जायो, सोमनानै जोङो माइरंखौ एसे एसे गुरै जाहोग्रोयो गुरै जाने जानायनि उनावहाय जोङो माइरं खौ देनो थाखाय फुग्रोनानै लाबाय खेबसे। सुनानै एसे ओ दोनग्रा माबा जायखिजाया खादा एबा खिर खा मोनसे आइजें लानानै माइरंखौ जोङो दोननाय जायो, बेवहाय सुनानै एसे बेनि उनावहाय बे खौ एसे फोरान सुनानैसे रानस्रो होनाय जायो बेनि उनावहाय जो ओ गुन्दै खालामनो थाखाय दिंखि एबा उ देनाय जायो।
औ दानियाथ' जोङो मेचिनफोरावसो देनो देनो।
औ ग्राइन्दाराव देनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय अनला। खौ संनो थाखाय गिबियावनो दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय। जेब्ला दैया गोदौवो बे अननि गुन्दैखौ जोङो। होनाय जायो होना नै ओ बे अनलायाव होनो थाखाय गिबियावनो दाउखौ एबा बेदरखौ जोङो। ओ फ्राय खालामनानै एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरो हालदै संख्रि होनानै। बेनि उनावहाय जेब्ला ओंख्रिया ओ अन गुन्दै। दैखौ होनानै। गोदौबाय बेनि उनावहाय जोङो बे बेदरखौ। होनाय जायो आरो बे गोदौनाय दैयाव होनानै बेनि उनावहाय खारै संख्रै होनानै बि बिदिनो बायदिसिना एसे जिराफोर बानलु होननानै जोङो बे बसना। संनाय जायो बेनि बेदर फोर होनाय बेनि एसे उनावनो अ ओंख्रि जायो आरो। बेनो बेखौनो बुङो अनला ओंख्रि। ओ नोंथाङा दा नार्जिखौ जों माबोरै सङो बेनि बागै एसे
औ नारजिखौ जोङो फार्स्टावनो नारज जिया जाबाय फाथो-फाथो होनो जों नारजि होनो। जेनेबा बे राननानै-राननानै। राननानै रानो नालाय जोङो बिनि देननथाफोरखौ सोमनानै दोनांगौ बेखौ जों सोमना दोनग्रोनांगौ फार्स्टआवनो सना दोनग्रोनानै जोङो। सोमना दोनग्रोनानै जोङो बेखौ साफा सुना लानांगौ सुना लानानै जोङो ओ दैखोजों खारैजों नारजिखिजों जोङो ज' संफानांगौ आरो। बेदरखौ जोङो एवफ्रामग्रोनानै जोङो। नारजिआ गोदौबाय थाबा बेयाव औ। होनाय जायो बेयाव जोङो बानलु सामब्राम। बायदिसिना देना होनाय जायो। आरो जोङो नारजि। जोंल' जाजाया जों सारनिबो जानो हायो जोङो बयलार बेददजोंबो जानो हायो अमा बेददजोंबो जानो हायो संनानै। आरो जों सबाइ ओंख्रि होनबाथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ सबाइ ओंख्रिया जाबाय सबाइ ओंख्रिखौ जों फार्स्टआवनो सोमनानै ज जोङो बिनि बिगुरखौ खारहोजोबनांगौ आरो बिनि बिगुरा खार जोब्बाथाय जोङो बेखौ साफ होना सुना लानानै जोङो सबायाइखौबो होबाय दैबो होबाय आरो खारै एसे होनानै जों बेखौ गोदौहोबाय थानांगौ। आरो जों बेदरफोरखौ एव बेयाव गारनानै होनांगौ नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ जोङो बेल' नङा जोङो बर'नि ओंख्रि होनबा नाफाम ओंख्रिबो दङ नाफाम ओंख्रिखौ जोङो थास'खौ जोङो एसे फोरानदबनांगौ सानदुंङाव सेर जिरनानै आरो जिरनानै ओमफ्राय ना गोरानखौ जोङो एसे सुनानै साबो लाजायो सु सुबाबो जायो जेनेबा सुनानै फोरानग्रोनांगौ जायो आरो जोङो बेखौ जमानो दिंखि एबा उलाराव नङाबा मिेसिङाव देनो हायो बेल' नङा बर'नि ओंख्रि होनबाथाय औ बर'नि ओंख्रि होनबा बेल' नङा। जोङो अनला खारैखौबो औवा गाज्रिजों जानो हायो आरो औवाखौबो जोङो आसार खालामनानै दोनजायो हालदै होनानै।
औ थारैनो
औ औवा मेवाइ होनबाथ' जोङो औवा मेवाइखौ बिगुरखौ जोंङो साफा खालामग्रोना लानांगोन साफा खालामख्रोनानै दैजों सुनांगौ सुनानै जोंङो अनला ओ अनला ओंख्रिफोरावबो गारनानै होनो हायो आरो आसारबो खालामनो हायो
औ थारैनो औ मिथिगौ ओ जाग्रा मुवा होन्नानै बु बुंङोब्ला जों दा दैज्लां बोथोराव आरो गरमनि समावहाय दा जोंङो जे जेरै गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ फिथाइ सामथायाइ जाग्राखौ जों नुनो मोननाय जादो। बेफोरनो जाहैदों जे थाइजौ लिसु
औ खान्थाल
खान्थाल बिदिनो आफेल आंगुर गुब गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथफोरबो जों मोननो हायो आरो गरम बोथोराव आ
नंगौ
बेनि उनावहाय था बिनि उनावहाय जोंङो जाग्रा मुवा होननानै बुंङो बा न'फ्राव ओ भाजा एबा ओंख्रि जानो थाखाय जोंङो ओम मैगंफोरखौ निजेनि न'आवनो गायनाय जायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जे भिन्दि लेस्रा ओ जोगोनार बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो जोगोनारफोरखौ जोंङो जे बयलार एबा अमाफोरजोंबो संनानै लाब्रा जानो हानाय जायो आरो
औ नंगौ बेल' नंङा जे जोंङो थालिरफोरखौबो मै गं जाजायो थालिरनि मैखुन थालिर फस्ला खान्थालफोरखौबो जोङो मैगं संनानै जाजायो बेदरफोरजों
औ थारैनो आरो जोङो थालिरखौ फ्राय फ्राय बानायनानै चिप्सबो बानायनानै जानो हानायखौ जों नुनो मोनो ओ थारैनो खान्थालखौ जोंङो ओख ओ खान्थालखो जोङो जे लाब्राबो जानो हायो बेनि उनावहाय बेनि बेगरखौबो जोङो लाब्रा जानो हायो बिनि खान्थालनि खखायखौ बो जोङो उम जानो हायो बे खान्थालाव एसे सुबो थानायखौ जों नुनो मोननाय
औ खान्थालखौ जों साफा खामग्रोनांगो खौबा जोङो खेरानसि एबा जोङो सिखाफोराव फोननानै लाग्रोनांगौ इनि उनाव जोङो साफा खामनानै दाननानै बेखौ बेदरफोरजों संना जाजायो ओरैनो आलुफोरजोंबो लाब्रा संना जाजायो जोङो
औ थारैनो बेनि उनावहाय जोङो ओ जेरै नालेखरफोरखौबो जे गिबियावनो जोङो नाले खरखौ जानो थाखाय उम दंफांनिफ्राय हानग्रोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेनि उनावहाय बेनि बिगुरखौ दा नानै एबा बिनि बिगुरखौबो दाननानै ओ थख्राखौबो गारनानै बेनि मोदोम मोदोमखौहाय मोजाङै सुरखिनानै जोङो बे नालेखर खौ लादु बानायनो थाखाय सुरखिनानै बेनि उनाव ए लादु बानायनो थाखाय एवनाय जायो बेवहाय एसे अन गुन्दै होनाय जायो आरो बेखौ जोङो लादु बानायनानै जानाय जायो आरो। बिदिनो जों ओ एन्थाब फिथा एबा हुगुमा फिथा होनना बुंनाय जायो बेफोरावबो जोङो बेनि हुगुमा फिथानि सिङावबो होनानै आरो एन्थाब फिथानि सिङावबो होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय
औ नंगौ जाग्रा मुवा होनबाथ' जोंनि जोंनियाव जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन हादोरावबो दङ औवा गाजाफोरखौबो गुबुन गुबुन हादोरफोराव जायो आरो जोंनियावल' जाया।
औ बिदिनो थारैनो आरो जों जोंनि उम। बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोथ' बुङोबा थ' ओ मैथाजों अमाखौ औ। बो जों जोबोद मोजां मोनो जेरै नारजिजों अमा अनलाजों दाउ सबायजों दाउ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो।
औ। जाग्रा मुवा होनबाथ' गय फाथैयासो जों जोंनि थाखाय बर'नि थाखाय सिनायथि जों गय फ
औ औ थारैनो आरो जोङो गय फाथैखौ जे माबा मोनसे फुजाफोरावबो होयो आरो। आरो सोरखौबा मान होनो थाखाय खायब्ला गिबियावनो गय एबा फा थैखौ जोङो नांथारगौ जायो आरो।
ओ खय फाथैया जों जोंनि
बयनिसिबो औ थारैनो उम उम।
जाग्रा मुवा होनबाथ' जोबनोनो थाङा।
औ जोबनो गैया जो
औ खारै खारै मैगं बेथ' जोङो खारदै खारै मैगं होनबाथ' जोङो बर'नि ओंख्रि जेरै जों गुथा लाइ लाफा औ थुनथुनि खुथ्रा
ओ मैसुं औ बेवहाय जोंङो ना
औ जाग्रा होनबाथ' आरो मानिमुनि मानिमुनिबो दंङ मानिमुनिखौ मानिमुनियाथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां
औ आरो बेमार आजारबो खम जायो बेनि उनावहाय खिफि बेन्दों बे बेफोरफोरखौ जायोब्लाबो बेमारनिफ्राय जोंङो रैखाखौ मोननो हायो आरो आरो माइसुंन्द्रि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं गं आरो
बुहुद ओ जेनेबा ओरैबायदि गोबां मैगं दंङ ना आरो सलेंफोरखौसो जोंङो जेरै नाफोरजोंबो संनानै जानो हायो देहानि थाखाय जोबोद मोजां
आरो जों सजना फिथाइखौबो जानानै जोबोर गुन मोननो मोन औ मोनजा जों नोंथां बिदिनो बेबायदि सलें मैगंखौ जोंनावबो जेन न' आव दाथ' दैज्लां दैज्लां बोथोर नालाय एसे अखा बो हायो बे बेबायदि समावहाय जोंङो नाखौ गुरनो थांङो गुरनो थांनानै बेयावहाय ना मावा ना बोथिया ना सें ना गोरि ना बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि नाखौ जों मोनबोनाय जायो आरो रो बेनि उनावहाय जोंङो न'आव गुरनानै लाबोनानै नाखौ सुग्रोनानै लायो सायनाय जायो बेनि उनाव हाय एवफ्रामो बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ ओंख्रि सरले जोंङो ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ बुंनो हाया जोंनि हादराव नंङा गुबुनावबो जायो सबाय अनलाजों दाउ सबायजों साम' साम'खौ जोङो साम'खौ जोङो दैमायाव जेनेबा खननो थाङो एबा जोङो बाजारनिफ्राय बायना लाबनानै जोङो संनानै ओ साइ बिनि बे बाख बाख्लाखो गारग्रोनांगौ गारनानै ओ बेनि खिबुखौबो दाननांगौ दाननानै जोङो संनानै ओ बेखौ साफा खालामनानै हुगोरनानै गोखैफोरजों जों संनानै जायो।
बिदिब्ला थां जोंना दा समाबो जा बाय माब्लाबा लोगो मोनफिनसिगोन।
औ दे।